हेलौ खुलुमबाय उम खुलुमबाय नोंथां।
मोनाबिलि समनि गाहाम हामग्लायनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय।
उम नोंनिसिमबो
ओ आं नोंथांखौ फन खालाम हरनायनि जाहोन नानो जाहैबाय आ जोंनि आ बर आइजोफोर नि सायाव एसे सावरायनो नागिरदो। बिथांमोना जे ब जोंनि बिमा माहा गैयाबा बर' आइजोफोरा नख'रखौ दानायाव माबादि गोहोम खोख्लैलांदों बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनो होननानै ओ नोंथांखौ फन खालामहरनाय जादों।
औ जागोन
ओ दाथ' जोंङो नोजोर होयोब्ला बा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिमा माहारिया बा आइजो माहारिफोरा नख'रखौ दा- दानायाव एबा न हर सुंथानायाव ओ गोबाङैनो मदद होबो दों बेखौ जोङो नुदों। ओ मोनफ्रोमबो गामि गफायाव थानाय। आइजोफोरा गावसोर नि नखरफोरखौ गिखांनो थाखाय एबा ओ नख'रखौ सुंथानो थाखाय माखासे आ खामानिफोरखौ मावनो लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै दाउ अमा फिसिनानैब्लाबो एबा आ सित दानानैब्लाबो एबा गोबां गुबुन गुबुन खामानि बिदिनो मावना नै जोंनि आइजोफोरा गावसोरनि नख'रखौ नायबोदों बा गावसोरनि गथ'फोरनि उदैखौ सु फुंबोदों। आ दा आंङो नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैयो जे नों नोंथांमोननि बे ओनसोलथिं नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बे आइजोफोरा माबादि बिफाव लानायखौ नोङो नुनो मोननाय जादों? बिनि
उम औ जागोन दे। आइजो होनोबाथ' ना बयनिबो नख खर बा गामि समाज थाखायोना? ओरैनो आइजोनि बिफाव होनबा थ न'खर गंसे ना न'खरखौ हमना ला न'खर गंसेयाव आयजो गैयाबा बे न'खरा मानि लेथेर फेथेर जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जाय न' न'खरमानि आयजो मानसि गैयााना बे न'खरा मानि स्रां नङा बा मानि ए एसेबाबो मानि गालाय गुजाय जानायखौ नुयो आरो ना। औ जेरै मा गासिबो खामानिखौ हौवासाफ्राबा हौवा मानसिया मावनो हाबाबो अब्लाबो आइजोआ जाबायदि मावो ना साखोन सिखोन बा बाय बि न'खरखौ बा खियो बेबायदि माने लाखिनो हाया आरो ना। हौवा मानसियाहाय हाजार आइ जोआ ना जि खामानिखौ मावो बे खामानिखौ माने हौवासा मानसिया मानि मावबाबो मानि बेबायदि आयजो बायदि माने मावनो हाया होननानै जों मिथिनो हायो आरो नुबोदोंबो । लोगोसे जोंनि माने जायगाफ्रावबो दङ' ना बिदिनो आइजो गैयि नखरा माबायदि जों नुगासिनो आरोना। आइजोआ फुंनि जानायनिफ्राय लानानै ना हरनि मोना जा सिम जाबायदि खामानि मावोना औ माने आइजोआ गथ' गथायखौ जोथोन लानायजों लोगोसे न'खरखौ बेंनाय ना बेबो बिबाना आइजोनावनो थायो आरो ना । उम
उम उम
ओरैनो मानि बिनि हौवा बा ना हौवा मानसिया माने बाहेरनि खामानियावसो मानि बांसिन माने समायो आरो ना न'नि खामानि मावनायाव मानि बिसोरखौ बारा आरो समायखायाबो आरो बारा इसो माने हौवा मानसिया मानि ननि खामानियाव माने रोंजोबाबो आरो ना खायसे सुबुंआथ मानि न'नि खामानिखौ रोङा बि सोर माने बाहेराव थांनानै बे सा थाखा खामायनाय बेफोरखौल बांसिन रोङो आरोना। ओंखायनो सासे मोनसे नखर ना मोनसे नखराव आइ जो बा थाथार नांगोन आरो। आइजोआनो जादों मानि नखरनि लोखि ना माइनाव जाय न खराव मा आइजो मानसि गैया बेयाव माने लोखि गैयि बायदि जायो जेरै ना जानाय फोराबो बा खामानि दामानियावनो हक ना माने लेथेर फिथेर जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना बेखायनो नखर गंसेयाव आइजोआ थाथारनांगोन आरोना ओरैनो आइजोआ माने हौवा फिसाफोरनि खामानिखौ मावनो हायो ना ना आथिखालावथ' गोबां माने गोबां नखराव माने माने हौवासा गैया ना हौवा गैयिफोर बेफोरबायदियाबो माने गावनि गथ गथाइखौ माने फोथांबोगासिनो सोलोंथाइ होबोगासिनो बेखौ जों नुनो मोनदों आरो ना खस्थ खालामनानैबाबो माने आइजोआ हौवासा मानसि गैयाबाबो बा हौवा गैयाबाबो माने गावनि आथिङाव गसंनानै गथ गथाइफोरखौ फोरोंनो हानाय गोहोआ दं जेरै ना माखासे बे फार फालांगि खालामनानै जेरै जिनि हग ना मैगं थाइ गं दा गुबुन बे फार फालांगि खालामनानैबो बाबो माने गावनि आथिङाव गसंनानै गथ' गथाइ नखरखौ माने नायबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओरैनो जोंनि साइडआव बा जोंनि एरियायावथ' बे फोरबायदिनो गोबां माने हौवा गैजायिबा बेफोरबायदि दङ बेफोरबायदियाबो मा आथिखालाव माने गावनि फिसाफोर खौ मानि गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ होबोनायखौ जों नुबोगासिनो आरोना । ओरैनो नोंथाङा आरो आइजोनि बागै मा बुंबावो सानो बुंदो ।
औ नंगौ । नंगौ ओ बिदिनो गोबां दं ना? ओ जे जाय फोरनोखि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जि नखरावनो खि आइजो गैया बा माइनाव माहारि गैया बे नखरा माने मोजां आब्रुथिनि गेजेरजों जोङो सोलिनायखौ नुनो मोननाय जाया माबा मोन से आ खालि माबा मोनसे ओ मान ए लांदां लांदां मोनो आरो बे नखराव औ औ दा बे बेलायाव जोंनि आइजो माहारिफोरा गोबाङानो ओ दङ बिदिनो सोरबाफोर ओ गावनि फिसाय गोमा जानाय बे बेनि बेनि माने फिसाय गोमा जाब्लाबाबोथ' बियो गाव हारसिङै जेननानै थाया बियो गावनि गथ'खौ नायनो था खाय बियो गोबां ओ खस्थ' बा दुखु सहायनानैबाबो गाव जुजिनानै ओ नखरखौ माबोरै बेंथा बेंनांगौ बा माबोरै जौगाहोनांगौ बेनि सोमोन्दै सानो आरो नखरखौ दिखांनो थाखाय बिसोरो ओरैनो नआव जनानै थायाबालासिनो बिसोरो ओंखारबोयो। ओ दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो जे गोबां बर' आइजोफोरा ओ बा गोदो गोदायनि दिनावबो जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै। ओ बा मा खासे जिफोरखौ दानानै बिदिनो फाननाय बा फाननानै नखर सुंथानायखौ जोङो नुनो मोनो दा दानि जुगावबो आथिखालनि जुगावबो बिदिनो गोबां दङ आइजो फौरा ओ औ सोलोंथाइ फारसे सेबो जौगानो हम बाय दा जोङो ओ दा आथिखालनि जुगाव जुदि नायोब्ला गोबां हिनजावफोरा बा सि ख्लाफोरा ओ माने सोलोंथाइयाव जौगाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो गोदोहायथ' बि दिनो ओ हौवाफोरखौलसो बिदि ओ सोलोंथाइ फारसे लानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव हिनजावफोराबो माने जेरै- जेरावबो आ माने उदायो आरो बिसोरो गासै मोनफ्रोमबो खामानियावबो माने ओ बिसोरो आवगायबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो जेननानै थायिखौ जों नुनो मोननाय जादों जेरै थिंबो आइजो माहा या जायगा आवग्रिनानै लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो। दा नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो बेनि सायाव?
ओ गोदोथ' आइजो माहारिखौ मानि गादबनानै दोनोमोन ना? गोदोनि समावहाय मानि आइजोफ्रा नआवनो थानानै ननि खामानि दामानि बे खौलसो मावनांगौ । जानांगौ बेफोरबायदि होनोमोन माने। हौवासाफोरनि खामानिया बाहेरायाव थानानै ना। बाहायनि खामानि बा फैसा बुथुमनाय बे खामानियालसो होनानै सानोमोन नाथाय आथिखालाव ना आइजोफ्राबो बाहेरायाव थांनानै ना बेफार। फालांगि खालामनानै रां आर आरजिनो हानाय जाबाय ना। एसेबाबो सोलायबाय आरोना। गोदोनि थासारि आरो दानि थासारि आरो गोदोनि समाव हिनजावफ्रा ना ओरैबायदि सथि साबत्रिबो होननांगोन ना गोदोनियाव। मानि आ मानि। गावनि फिसायफ्रा माने बा बाहेराव खामानि मावहैबा दुब्लिफ्राव ना खामानि मावहैबा माने। बिसोरो माने ओंखाम जानाय ना बेखौ माने हौवा फैयागौ मानि जागोरामोन बेफोरबायदि खो जों खोनानो मोन्दों आरोना ओरैबायदि माने फिसाइ ओ फिसाय सिबि सुला ना आरो बांसिन धोरोम सिबिसुला मोन आरो गोद दोनि आइजोफोरा ना दाबो सिबियो अब्लाबो माने दानि बायदि ना बेफ फोरबायदि माने फिसाइ सिबिनाय खायसे खायसे सिबियो अब्लाबो गासिबो नङा आरोना एसेबाबो खम जाबाय होनांगोन ना बेफोरबायदि हौवाखौ नेलायनानै ना ओंखाम जानाय बा जाथयो बेफोरबायदि माने एसेबाबो खम जाबाय आरो ना गोदोनिया बियोआ जाबायदि गुन दंमोन ना दानि आइजोआव बेफोरबायदि गुनखौ जों नागिरनानै मोननो थांला आरोना आथिखालाव त्रमा गोबां मानि उम माने हौवासाफोरजों समान समान ना बेफोरबायदिनो नांलायनाय खमलायनाय बेफोरबायदिखौ नुयो आरो गोदोयावथ' बेबायदि हौवानि बारग्रा खामानि मावा
अ
मोनना हौवानि बारगा खामानि मावनाय बा ओ खामानि बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना गोदोनाथ ननिफ्राय बायहेराव थां मोनामोना हौवासाफोरनि जेबो गो-गोरा खोथा बा बिनि बारगा ना बिसिनि खोथानि बारगा खामानिखौनो मावना खायामोन बेखौ खोनाबाय आरोना आरो जों मानि बिजाबफ्रावबो मोनदोंना बिजाबाव फरायनो मोनदों जोङो मानि आइजो जोंनि बागै ना गोदोनि आइजोआ माबायदिमोन ना
नंगौ
बिसोरनि आखल गियाना माबायदिमोन औ दानि आइजोफोरजों माने गोदोनि आइजोफोरखौ रुजु जुनानै नायोबा गोबां फाराग नुनो मोनो आरो ना
गोबां फाराग दङ औ औ नंगौ औ औ
आखल आखुआवनो हग आरो गसाइ सिबिनायावनो हग औ
औ फारागथियाथ औ फारागथिखौथ जों गोबां नुनो मोनदों किन्तु औ गासैबो नङा एसे बिबांनि आरो आ दा थेवबो आ जोङो अब्लाबो जों नाजानांगोन जे जोङो बै गोदोनि आइजोफोर बादिनो माने फिसाय सिबिग्रा बा न'खरखौ गेबेङै लाखिनो रोंग्रा बिदि जोङो आखलखौ सोलोंनांगोन आरो बयबो आइजोफोरा ओ दा अब्ला आं बेखिनियावनो नोंथां नों बे कलखौ दोनथनोसै होननानै खावलायहर नाय जाबाय नोंथांजों बेबायादिनो आइजोफोरनि सोमोन्दै औ रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय आ अब्ला थनोसै नामा
औ जागोन दे
औ